औ खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथां। मा दङ दायो?
औ आं ओरैनो साहा लोंखांनानै जिरायनानै दं। नोंथाङालाय?
औ नै आंबो ओरैनो दंथ' र'।
ओ ओ। मारै खबरफोरा नोंथांना?
औ आंना मोजाङानो खबरालाय।
ओ
नोंथांनाबो मोजां ना?
आंनाबो मोजाङानो दे नोंथां।
औ औ।
ओमफ्राय आं फन हरनायनि जाहोना बेनोदि जेनेबा जोंनाव मोनसे बैसागु फोरबो दंना
ओ ओ।
औ बेनि बागै फंनैसो मिथिनो जेनेबा रायलायनो होननानै फन हरनाय जादों आरोना।
अ अ रायलाय जायो, ओ रायलाय जायो दे।
ओ। जेनेबा बैसागो होनबा जेनेबा मा होना मिथिगौ नोथाङा जेनेबा देनाय
बैसागोआथ' जेनेबा मोनसे रंजानायनि फोरबो जाहैबाय।
औ औ जोंनि बर' हारिनिनो।
बर' हारिनि ओं।
नै बे बैसागोखौ जेनेबा माबोरै बोरै सानबेसे बोरै खुंनाय जायो मिथिगौना?
अ मिथियो मिथिनायालाय।
अ।
ओ।
एसे फोरमायनायनाय बोरै जेनेबा
अ जोंनि जायगायावथ' इमान इदि माने ओ इदि इदि बारा इदि माबायै इदि माबानाय जाया आरोना। जेरै एरै नरमलि इदिनो खालामनाय जायो। ओम, बिदिनो मा होनो
ना?
हा?
औ बिदि गाजा गोमजायै बारा फालिनाय जाया आरो ना?
फालिनाय जाया ओं ओं जेनेबा आगोलो जायोमोन खिन्थु दा माने बा-बांद्राय इदि जाला आरोना माने आगोल जों एसे उन्दै समफोराव माने मोजाङै माबायोमोन आरो मा होनो फोरबोफोराव बिदिनो मोजाङै गाजा गोमजायै गासिबो ज' लोगो नांनानै इदिनो मोसायोमोन बा रंजायोमोन। दा खिन्थु इदिखौ बाङाय खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो। ओरैनोथ' खमायलांनो हमबाय आरो।
अ औ
दाना माने गासिबो मानसिफोराबो बेस्थ' सेव आरो दाना मानसिफोरा बालांग्रो जाबाय एसे एसे ओरैनो थ' जोंनिथिं जेनेबा फार्स्टखालिथ' बे मोसौ बैसागु थाबाय।
औ मोसौ बेैसागो।
फालियाव मोसौफोरखौहाय बिदि थुखैयो जेनेबा जोंनाथ' दैमाबो गैया नालाय थ' गावबा गावनो न'फोरावनो जेनेबा थुखैयो आरो ना। अ खोनादोंना नोंथां?
बे मोसौ थुखैनायखौ ओरैनो मा खालि जेनेबा थुखैनाय जायो जेनेबा?
मोसौ थुखैनायाथ' माबायाथ' जेनेबा बैसागुआथ' सैथोनि जोबनाय दिननिफ्रायनो जाया नोङा होमबा?
औ ओमफ्राय मोसौ थुखैनायखौ सैथ्र'नि लास्ट थारिखआव थुखैनाय जायो औ।
ओ ओ
ओमफ्राय बे मोसौ थुखैनायावदि जोंना गोबां माबा मुवा बेसे फ- सारनांगौ ना औ बेखौ एसे मिथिगौ नामा नोंहा?
बेखौ मा होनो बे फान्थाव होयो ओमफ्राय पानिलाव ओमफ्राय बे उनाव हालदैफोरबो होयो ओमफ्राय दिग्लि टि बिलाइ ना मा होनो बेखौ।
बेैख औ
औ ओमफ्राय बिनि उनाव बे मोनसे मबा होबावो बेनि नामखौ आं मोजाङै मिथिया नोंथाङा मिथिगौ नामा?
मोखोना होन्नायखौ मिन्थिगौ ना?
मोखना मोखना मे बे माबाया ना? ब एमाव बानायग्राया।
औ बेनो औ।
अ बिखौ बहि नामा?
औ बेखौबो होनाय जायो औ।
जोंनिथिं होनाय नुफेराखै माने आङो।
अ दायो जायगा एसे बेलेग बेलेग जायो।
बेलेग जायो।
दा जोंहा माने आरो दा न'आवबो आङो नुनो मोनला आगोलसो उन्दैयाव जि नुयोमोन बेनो माने खिन्थु मोखोना बिलाइ होनाय बा खोनाफेराखै आरो ना। बेखिनिखौनो होयो आरो ओमफ्राय मोनसे माने मोनसे जोंनि ज बेखौ दाउला मायबा खुंगुर नामा बिदि होनो आरो जेनेबा बे मोनसे -बारा नङा बेलेग इदि हाग्रानि बेनि माबाखौबो होनाय जायो आरो जोंनिथिं बेनि ओ रोदानि माबाखौबो माने बेबो हालदि बायदियानो जायो बेखौबो होनाय जायो आरो।
ओमफ्राय बेलेग बिदि होनाय नुनाय मोना आरो।
ओमफ्राय नोंसोरनिथिं बे मोसौखौ बआव थु- जायो?
थुखैनाय माने जोंनाथ' बिदि दैमाथ' गैयाना दैमा खाथिबो नङा माने जोंनि जायगाया त' न'आवनो जेनेबा सोरहाबा फख्रि दंबा फख्रियाव थुखैयो। ओमफ्राय बांसिनानो माने दंखलनि दैजोंनो बा पाइपफोरनि दैजोंनो थुख- खैनाय बिदि जायो आरो
औ
उम ओमफ्राय दा आरो ब त मोसौफोराबो माने इदि मोसौ फिनायाबो खमायनो हमबाय
अ औ
आगोलो माने आगोलसो जों एसे उन्दैबाथाय माने इदि नुयोमोन दाथ' बांसिनानो आरो मा होनो बिदि गथ'फोराबो जेनेबा दंग'फोरा एसे फिसा दंग'फोराव लांनानैबाबो थु- खैयोमोन खिन्थु दाना माने दंखलफोरावनो थुखैयो आरो गावबागाव न'आवनो
नोंगौ औ नोंगौ
ओ ओ
ओमफाय बे ओ जोंनिखिबो बिदिनो जायो दाना गोदोथो जेने दुब्लिफोराव जेनेबा जमा जमा इनो नानै थुखैहैनायखौ आं नुदोंमोन आरोना ओमफाय दा दा जों बिदिनो
उम
खलनि जेनेबा पाइप मथरजों थुखैनायखौ आं नुनो मोननाय जादों आरो ना
ओ ओ
ओमफायदि बै मोसौनावदि बै मोनसे फोननाय जायोना थ'फा थ'फा
अ अ हां अ
अ बिखौ माखौ होनो मिथिगौना इसे
अ बेखौ मिथिगौ जों आंथ' नोंसोरनिथिंनि माखौ फोननाय जायो बुंग्रोनो हागोन नामा नोदा
बै अदाबाव जेनेबा
आ अ अ गोसोम जायो ओं ओं
खौ जेनेबा फुख'नानै थाव जानायजों खौ लगायनानै जायो आरोना नोंसिनि बेखौनो फोननाय जायोखोमा ना
जोंनाबो बिदस बेखौनो एरखुनानै जेनेबा बेखौनो फोननाय जायो आरो जोंनि थिंबो
औ औ औ
ओमफ्राय बेनि उनाव थुखैना लाबखांनानैथ' जेनेबा आरो मोनसे बेलासेबो बिदि फुजा होनाय जायोना स्थिंबो होनाय जायोना बे रायदों बिलाइजों मोसौखौ माबानाय जायोदि
फाग गोदान फागा जि गान होयो
औ औ औ
अ
बे अ बेखौ जोंनावबो खालामनाय जायो औ
अ बेनि उनावथ' आ बेनि नेक्स्ट दिनाथ' मानसिनि बैसागु जाबाय
असे बैसागो औ
ओ ओ उम बेखालिबो जोंनिथिं ओरैनो जेनेबा इदिथ' गामियावनो जेनेबा खायसे खायसे आं दा गामि मिथिनाय उम बादिबा खायसे खायसे जायगाफोराव माने दासिमबो जेनेबा गामिसेयानो जेनेबा गामिनि मोनसे माने इदिनो माबाफोराव गामिनि जेनबा रायजोफोरा जेराव जमा जायो जेनेबा मिटिंफोर जायो बे जायगायाव जब गासिबो ज' जानानै जेनेबा गिदिरफोरखौ मान होनाय बिदि नुदो आरो ना खोनायोबो जेनेबा लोगोफोरनिफ्राय खिन्थु बिदि माने आं जोंनि जायगायाव नुफेराखै आरोना बिदि गावनि जेनबा ओ न'नि न'खरनि मानसि बा गावनि बाय बाहागि बि बेफोरखौनो माने मान होयो। बिदि माने गामियाव बिदि रावखौबो गिदिरफोरखौ गामिनि गिदिरफोरखौ बोराय बुरैफोरखौ बिदि मान होनायखो नुनो मोनाखै बे आरो नोंसिनिथिं बिदि खालामो नामा माने
औ जोंनिखि खालामो जे जोंना मोनसे गामि दं नालाय गोबां जेनबा जोंनियाव दाइनजि न'खरसो दं नालाय बेबायदिनो गाजा गोम बेनो से थारिख खालाराव जोंनाबो बिदिनो गेदेरखौ बे उन्दैखौ बिदिनो माबानानै जोंना ज' गासिबो ओंखारलायनानै मावफुंनाय जायो आ
अ अ जिनिथिं आं नुफेराखै आरोना नुफेराखै दिनैसिमबो
ओमफाय बैसागुबो जों लोब्बा लाखिनानै गथ' खेला दुलाफोर होनाय जायो नामा नोंसिरनिथिं
जोंनि गामि खाथियाव जायो खिन्थु जोंनि गामियाव जाफेरा आरोना ह उम
ओमफाय बेबायदिनो बैसागो फोर्बोआव रंजानाय न'खर न'खर मागिनाया सोलियो नामा नोंसोरनिथिं
ओ बिथ' बियो सोलियो सोलिनायालाय न'खर न'खर मागिनाया सोलियो माने थेवबो माने खम आरोना बांद्राय नङा इदि
होनोमबाथ' जोंनिखि गोबां गाजा गोमजायै फालियो आरो ना
अ ह ह जोंनिथिं बिदि माने खम जाज खम फालियो दाना माने आगोलनि बायदि जेरैबायदि बिदिमोन बिदि माबाया आरोना जों जे उन्दै टाइमावलाय माने बिदिनो गामियाव जेनबा गासिबो गाजा गोमजायै जेनेबा मोसायोमोनबो ओमफ्राय इदि खालामोमोनबो खिन्थु दा माने खमायलांबाय आरो मानसिफोरा गाससिबो माने बिजि जाजोब्बायना थ' माने बिदि जाबाबो माने केरखौनो खालामग्रा खालामा बेफोरबायदि जाबाय
औ
उम
नो साननै बा सानथामनि हाबाफारि लानानै बिदिनो बैसागु फांसनबो खुंनाय जायो आरो ना
अ अ मा आ जेनेबा उम मा मा खेला होयो ओरैनो नोंसोरनि गामिफ्राव बिदि जाबाथाय
जोंनाथ' बिदिनो गथ'फोरनि थाखाय खारनाय बारनाय गोजौ बा गोलाव बारनाय बिनि सं बिदिनो रोखोमनि होनाय
जि उम उम बिदि माने गामियाव जेनेबा बिदि खुंनांगौ आरो ना होमबाना जेनेबा मोजां जायो आरोना होमबाना बे फोरबोखौ फोरबोनि बागैबो मिथिबाय जेनेबा ओमफ्राय ओ बे जेनेबा गथ' फिसाफोरखौबो जेनेबा ओ फरायनाय फोरावबो जेनेबा गासिबो माने माबायावनो जौगाहोनाय बायदि जायो आरोना थुलुंगाखां होनाय बायदि जायो।
औ नंगौ।
उम
दे होमबा ना?
औ औ नो नो
सागुनि बागै फो-रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय।
आ आ नोंथांनिसिमबो।
औ दे।